अ नानि खोनादोंना?
औ खोनादों आब' बुं आङो जिरायना दङ आ ब'
औ ओमफ्रायो नानिखौहाय मोनसे ओ माबा जों दिनै मोनसे आयदा लानानै सावरायलायनोसै-
औ दे आब' सावरायजागोन।
जेनेबा बैस सागोआथ' जोङो बयबो जायगायावनो फालिखायो नङा होमबा बैसा गोखौहाय ओमफ्रायो औ बे बैसागो फोरबोखौहाय गोदो फालिनाय ओमफ्राय आरो दा गोदान मुगायाव फालिनाय बेफोरबायदि माने बेफोरनि गेजेराव माबाफोर फाराग थि थानायखौ माने एसे सावरायनो सानबायमोन आरो
औ दे सावरायजागोन आब' आं मिथिनायखिनिखौ बुंनो सै आरो
औ औ अ दे नों फोरमायग्रोदो
औ दा बुंनो थाङोब्ला जोंहाथ' बैसागो होनोब्ला बर'नि ओ माने मा होनो ओ ओ सिनस्रि होननानै बुं गोन न' एकदमबारे आमाय थख्ल' औ आमाय थख्ल' होननानै बुंनांगोन जायखौ बैसागो एंगारजायै औ बेनो जोंनि सिनायथि थि बेजोंनो जोङो सिनाय जानो हादों मोसानानैनो औ बिदिनो आरो बे बैसागुखौ जोङो ओ मा होनो क्रान्ति खालि बे संक्रान्ति खालि जोङो मोसौ मोसौखौ थुखैनाय जायो आ औ बे संक्रान्ति खालि आरो बिनि सानसे सिगांनो बे बुथुमनानै लानाय आ बा अ थाराय बा बे माने दिग ग्लि दिगिलि होनना बुङो आरो ना बे औ दिग्लि बिलाइ औ लाव फान्थाव बेफोरबायदिनो हानानै लायो बे माबा खालि सानखालि बुथुमना दोन खानायखौ बेनि उनाव औ औ बे संक्रान्ति खालिनो माने जोबथा सानखालि आ मा होनो कक फुख्रि नङाब्ला दैमा दैसा बेफोराव थुखैनो लाना थाङो बे हाखानाया दोननाय। माबाखौ लानानै आरो। लाव फान्थावखौ औ बिदिनो औ थुखैहैनो
लाङो ना हानानै लाङो?
हानानै लाङो हानानै फिसा फिसा थुख्रा थुख्रा हानानै लाङो। बेनिफ्राय मालाबो सुनानै लायो औ मोसौनो गानहोयो आरो थुखैनो लांनाय लांनोसै समाव आरो। दो नङाबा खान्थाफोरनिफ्राय ओ हांगारखौ। औ हांगारखौ थाव गुबै लागायनानै ओ थफा थफ' अफा फोननानै होयो आरो। जायनि जाहोनाव माने- ओ मोनसे फोथायनाय दङ बिदि थफा थफा फोननायाव। माने जाहाथे औ न'आव फिसिजानाय जुनारफ्रा हाग्रा बंग्रायाव थांनानै औ लख्रा बा मोसा फोरजों जाहाथे जाजाया बिनि थाखाय माने बिसोरजों सेम नुजायो बिनि थाखाय माने बे थफा थफा बे माबाखो खौ हांगारखौ होनाय जायोमोन आरो अ अ बिनि उनाव आरो थुखैहैयो। बिदिनो लाव फान्थाव खुबैनानै आरो मेथाइबो खनो। ओ लाव लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमानि खि खिथेर बिफानि खिथेर औ औ नोंसोर जागोन ओ हालुवा इफोर बायदि मेथाइ औ ओंथिगोनां मेथाइखौ माने ओ खननानै ओ मोसौखौ थुखैनाय जायोमोन आ गोदोहाय नाथाय आथिखा खालाव बेफोर बायदि मेथाइ खननायखौनो नुनो मोनला। दानिया मटर ननि ननि खाथियावनो माने मटर औ रोंला रोंला औ आरो उम ओम न'नि बै माबा ओ मा होनो खुङा बा दंखल बि फोर बायदिनिफ्रायनो मटर लागायनानै मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो आथिखालाव माने गोमालांनो हमबाय। ओबो माने गोजान गोजान माबाफोराव जायगाफ्राव बा दैमाफोराव बा फख्रिफोराव बेबायदि थुखैनाय नुलिया आरो। बा उम द्राय ओरैजाय औ आब'मोननिथिंजाय बिदि थुखैनाया बोरैहाय? ना बोरैबा आलदा औ
दा माने बिदिनो आरो गोदान मुगाजों माने गोरोबनानै सोलिलांजोबबाय ओमफायो बिदिनो गोदो थ दिग्लिथि बिलाइ बेफोरखौ माने मेरला मोनोमोन नङा बा दाथ' बेफोरखो मोननोनो नागिर जाम फायो बै खुबिदायावहाय जा बेसाद बा हायो बे फोरो खालि लाव ओमफ्राय फान्थाव बे
औ औ आरो गोदो हा हालदै होयोमोन ना आब'
अ औ
हालदै बि हालदै बेदरा औ बेखौ होयोमोन आथिखालावथ' बिदि बिहोलियानो
अ औ गैला माने मोननोनो नागिरलाना हाल दि गोथांखौहाय आजिखालि हालदैयाबबो पेकेटआवसो फैसै हालदैखोनो गायनो नागिरला खस्थ'बो जायो नालाय बेफोरबायदिनो जोंनावबो बि बिदिनो ओ मोसौ थुखैनो दा आथिखालाव बिदि दैमाफोराबो दैमा दंमोनबाबो रानजोबलांबाय नोङा होमबा दैफोरा बिदिनो आरो दङोबाबो लेट थ्रा फैयो दा बेनि थाखायनो माने ओम बेफोराव लांला आरो ओमफ्राय दमखलावनो थुखैयो पाइप लगायनानै मथर लगायनानै ओमफ्राय बाल्थिंफोर जो बिदिनो दै लांनानैहाय थुखैयो बिदिनो ओमफ्राय आरो गो गोखा गोखै जानायाब बो गोखा गोखै जान ओ ओ गोखा गोखै जानायाबो गोदो बिदिनो हाग्रा खथि खाथिसो थायो योमोन नालाय मानसिफोराबो ओमफाय बिदियाव नागिरलाबायनानै जायोमोन आरो ए एकस' आदथा जानांगौ नायलाय जौ से दाइन था‌ ओमफाय दाथ' बेफोरखौ बुथुमनानै मोनला नो ओमफाय न'नि बारि बा खाथ खाथि खालायाव जि जि मोनो बे नो बुथुमनानै जायो आरो थेवबो खायसे बायदिया जानो नागेर गवा माने गोखा गोखै बेैयो खुंखा माइ माइबा माइबि माने जानो गोथाव नोङा नालाय। बेनिखाय माने बेदरखौल' जायो आरो औ बेदरखौ कौल जायो।
ओं ओ जोंनिथिंजायथ' एक्स' एकस' एकथा जायो होननानै मानसिफ्रा माने फोथायो आरो। बिनिखायनो एसे औ' माने बैसागुखौ मोसाखांनानै लास्ट दिनहायसो जानाय जायो बे एकस' एकथा खो खौ बेदरजों लगा लागायनानै जैयै जयैनो जायो नालाय औ फुजा होखांनायनि उनाव बा‌ बै बैसागो मोसाखांनानै जे लावखार ओंखाम जायोना। गामियावनो जयै औ बेहायसो माने जानाय जायो आरो। फारस दिना बे संक्रान्तथि मोसौ थुखैखांनायनि उनाव आरो न' न'आवनो जायो। जा मोनो बेखौनो जायो आरो जाखिनि मोनो औ औ औ बेखिनिखौनो जायो। आरो लास दिनाहाय था दिना हाय गासैबो रंजानाय जों जों बेखौ बिदाय हरनाय हिसाबै माने जानाय जायो आरो औ गोदोथ' माने माने दानसेहालागै थायोमोन नङा होमबा?
ओ ओ रंजानायानो जोबामोन।
औ आथिखालावथ' ओ बहाबा बहाबा गामिफ्राव स्नि सानाव लागै खुङो बहा बा आरो मा होनो थाम ब्रै बेफोरबायदिल' खुंनाय जायो आरो थाम थाम औ। औ बिदि
माइ ओ माइ गिनायाबो बिदिनो
औ गुबुन गुबुन जायगाफ्राव मागिहैयो बिदिनो जा मोनो बेखौ लाना फैनानै एसे दोनथुमनानै माने जमा जायोब्ला बिदिनो लावखार ओंखामबो जायो नालाय
ओ ओ
माने मा होनो बैसागु मोसानायावबो मोनसे आरो नोजोर होनो गोनां। ओ बैसागो मोसानो थाङोब्ला ब्ला मागिनो थाङोब्ला माने न'खर न'खर न'खर बै जौ होयो मानसिफोरनो
ओ ओ ओ
औ बिदिनो रंजायो। बियो मिनिलायो आरो मा होनो। ओ खुगा मेथाइ खनलायनानै। बिदिनो मोसालायो जंखा खाय लायो।
ओमफाय नानि गोदोनि बायदि बिदिहाय दाबो बिदिनो खुगा मेथाइ खननानैहाय मोसायोना?
औ मोसायो आब' मोसानायालाय मोसायो खि नथु' आं ओ बिदि थांनानै मोसाहैफेराखै आरो जों आरो सिख्लाफोरा सिख्लाफोर बिदि मोसादों। नाथाय गोदोनियाथ' गासै बो जमायै जयै मोसायोमोन ना। थाय आथिखलाव आरो। बेफोर बाय दि नंलियाबो दा थालियाबो माने समजों लोगोसे गासैबो- सेन्स ओ माने सोलायनायखौ नुबोदों औ सोलायदों सेंग्राया सेंग्रा सिख्लाया सिख्ला बोराइया बोराइ बेबाय दि मोसानायखौ नुबोदों आरो औ औ आलादा आलादा औ आरो खायसे खायसेखौ नुबोदों ओ माने दल बिदिनो खाम सिफुं बिदि लाया लासेनो मो सानायखौ नुबोदों खायसेया माने ब क्स जों मोसायो खायसेया ओरैनो गन दामनानै मो सायो थरखा दामनानै मोसायो बेबाय दि नुबोदों आरो ओ गोदो जमा जमा मोनदिसोन
ओमफ्राय नानि मोनाहाय खामलानानै मोसायो ना दा आथिखालनि बै बक्स बायदि
ओ ओ जोंबो माने आथि खालनि बे माबाखौनो ओ मा होनो नोजोर बोनानै माने ओ बिदिनो ब क्सजों मोसायो आरो ना थाय बेबायदि मोसानाया गोरोन थि जोंबो मिथिगौ नाथाय मा होनो जों लोगोसे बेफोर गासिबो सोलाय
आरो आथिखालाव बिदि दामनो रोंनायबो गैया नङा होमबा
दामनो रोंनायबो गैला
औ
औ
दामनो रोंनायजोसो खोन्था फ्राय बेसादाव थानानै माजानो जुदि
औ औ औ औ औ खाथि खाला आरो बेफोरबायदि ओ दामग्रा देग्रानि माने जेबो बादा गैया नालाय बेनिखायनो औ बिदि माने फोरोंग्रा फोरोंग्रा बादाबो गैया औ
जोंना बिदि गामियावहायो ओ बिहामजो ओ बा बिदिनो बोरायफोर बिहामजो हानजाबा बोरायफोर बुरै फोर बिदि जमाहै सायो आरो सेंग्रा सिख्लाफोराथ' बेलेगै मोसाखा खायो ओमफायो जोंना माने बादा दङ बिदि माबाखो लानानै मोसानायाहाय बिदिखौ मोसानो होआ एसे नियम दङो ओमफ्रायो खि बोराय बुरैफोरा बिदि खाम सिफुं लायो जोंना सेरजाबो दङो जाबख्रिंबो दङो जथाबो दङो बिदि दामनानै मोसायो आरो ओमफ्राय गा ओ ए-ओ गिबि साननि उन जिखालिनिफ्राय माने मागियो जोंना फार्स्टआवनो गामियाव मागो मागिग्रो आरो बेनि उननि माबायावसो बेलेग बेलेग गामियावसो माने खाथि खालानि गामिफोरावसो मागि हैग्रोयो ओमफाय बेनि उनावसो जोबखालि जोंना गामियाव मागि
गामियाव अ अ आरोसो सेथि सानखालि थ' औ सेथि सानखालि आरो ओ बिदिनो बिदिनो आरो मा होनो गावनि न'खरनि जा मुंख्लं जानाय बा थैलांनाय बेफोरखौ आरो सेथि सानखालि
बाउनाय जायो गोथैसि बावो औ औ बावो बावो
मानसि गिदिरफोरखौ आरो खुलुमनो थाङो गामि गामि औ बिदि नेमा दंना गैया आब' नोंसिनिथिंजाय
ओमफ्राय जोंना बे खालिनो आलासि फोराबो फैयो गोजानाव हाबा जाहैनाय फिसाजो फोरा बिदिनो फैयो फैनानै ओमफाय खुलुमलायो आलासि जालायो बेफोरबायदि आरो गिदिरखो खुलुमनाय फिसा नो फिसौ उन गावनि उन्दैनो आरो मान एसे अननाय होनाय बेफोरबायदि
औ दे होनबा आब' दिनैनि औ दे दे औ दे आब' दे गोजोननाय थाबाय दे औ दे।